हेलौ औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा दायो फ्रियाव दंथ'यो नामा?
अ बिदिब्ला जोङो ओ दसे सम सावरायलायनो हागोन ना? अ बिदिब्ला बिदिनो जोंनि बर' हारिफोरा आथिखालाव बबे बबे जायगाफ्राव गोसार लानानै दङ' आरो गोबां जायगाफ्रावनो गोसार लानानै दङ' ना।
औ।
अ बेफोरनि सोमोन्दै गुसुङै बेखेवनानै होनो हागोन ना नोंथां?
नोंथाङा गिबियावनो जेनेबा नोंथाङा गिबि फोरमायग्रोदो उनाव आं फोरमायना होगोन।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
मोजाङै खोनायाखै होनफिनलाय।
नोंथाङा गिबियावनो फोरमायग्रोदो होननानै बुंदों आं नोंथां।
अ माने होनबा आङो फोरमायनानै होनोसै गुसुङैनो बिदिनो जोंनि बर' हारिफोरा आसामनि दाब दाब जायगाफ्रावनो बांसिनै गोसार लानानै दं आरोना। जेरै क'क्राझार, बाक्सा, चिरां उदालगुरि धुबुरि जेरै दिमापुर, लक्षिमपुर आरो जेरै नलबारि बेफोराव बांसिनै गोसार लानानै दं आरो।
औ।
आरो बिदिनो आसाम आसामनि अनगायैबो गोबां गुबुन जायगा फोर जेरै ओ बिदिनो त्रिपुरा आरिफ्राव आरो बांलादेशफ्राव एफा एनैबाबो गोसार लानानै दं आरोना। जेरै नेपालाव, औ औ। औ। बेफोरबायदि जायगाफ्राव माने बर'फोरा दाब दाबै गोसारलानानै दं आरो एफा एनैयै।
ओ जेने नो बेनिफ्राय जेनेबा बबे बबे जायगायाव जेनेबा बेसेबां बोसोरनिफाय बा ओ मा रोखोमै बिसोर जायगा ओ रायजो जा ना दं नोंथांङा फोरमायना होनो हागोन नामा आरो बिथांमोननि थाग्रा खुलिफ्रा जेनेबा दैब एरियायाव ना इदिनो बोरियो ओनसोलाव
अ। ओ बांद्राय हायाबाबो एसे एनैखौ फोरमायनानै होनो हागोन। बिदिनो मोनथिनो मोननाय बायदिबाथ बर' फोरा गोदो माने ओरै खोलाहा रुगुं साइडखै रायजो जाबोदोंमोन आरोना औ नाथाय आथिखालावसो बिसोरो गोबां ओरै साहा फारसे हाजोफोर बायदि हाग्रा एरिया नागिरनानै बिसोरो थाफैनो लादों आरोना।
औ।
औ गोदो गोदो बर'फोरा गोबां दुखु खस्थनि गेजेरजोंसो सफैदों आरो बेखै माने आरो गोदो बर'फोरखोथ मोनथिखायो बिदिनो बर'फोरखौ उसुर दानब नेेस मुङैसो मिनथियोमोन आरो। माने बर'फोरखौसो औ। आथिखालावसो बर' होननानै सिनायथि मोनो आरो माने बर' हा औ। आरो बिदिनो दाब दाब जायगाफ्रावनो इदिनो रायजो जाबोदों आरो माने बि सोरो सहायनानैबाबो जेरै दुखु खस्थनि गेजेरजों।
उम।
औ।
बिथा ओ बिनिफ्राय बिथांमोनाथ आथिखालाव बे ओनसोलफोराव ओ गोबाव सयनिफ्राय रायजो जाबोगासिनो ओ गिबियाव जोङो जेनेबा गिबियावथ जोङो बे दा थानाय ओनसोलावथ गैयामोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
गिबियाव जोङो जेनेबा बबेनिफाय फैनानै बे ओनसोलफोराव थाफैनो लादों नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनानै होदो।
औ। मिथिनो मोननाय बायदिफ्राथ बर'फोरा गोदो माने मंगलिय साइबेरिया बिदि ओ बिदि जायगानिफ्रायसो फैनानै हाबफैदों आ रो ना। जेरै मंगलियफोर साइबेरिया आरो इदिनो हुवां ह दैमा सेरफांफोर बायदिनिफ्राय टिब्ब जौयेनफोरनिफ्राय फैनानै माने बे जायगायावहाय हाबफैनो लादों आरोना बर'फोरा
औ।
औ। आं गोबाङैबो मिथिया
जोङो बैसोर ओनसोलफोराव नोंथाङा बैफोर ओनसोलफोराव थाफैनानै जेनेबा मा मा मा मा राव रायज्लायनाय जाखो बैफोर ओनसोलफोरनि सुबुंफोरा बेखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा? जेनेबा जोंनि बर' औ दे नोंथाङा फोरमायना होदो
माने ट्राइबेल हारिफोरा आरो ना ना बर' हारि
बर' हारिफोरा
अ माने मिथिनो मोननाय बायदिबाथ'' गोबां ट्राइबेल हारिफोर दं आरोना जेरै बर'आबोथ' ट्राइबेलानोखा। बिदिनो मिसिंफोर औ मिसिंफोर गर' राभाफोर दिउरि बिदिनो खक बरक नालुं बायदिफोरा औ ट्राइबेल हारि आरो ना बिसोरो माने मोनसे समाव बर'निनो दालायमोन आरोना नाथाय आथिखालावबो आरो माने खौसे बे रायजो जादोंमोन नाथाय आथिखालावसो उम गाव गाबागाव आलादा आलादायै रायजो जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
बिदिनो बर' हारियाबो मोनसे ट्राइबेल हारि आरो। औ।
बेनिफ्राय ओ जेनेबा नोंथाङाथ' गार'बो बुंदों बे गार'आ ओ गार' हारिया जेनेबा बबेयाव थायो नोंथाङा फोरमायनो हानो हागौ नामा? हेल' हेल' नोंथां। हेल'।